खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ मा खालामदों नोंथां?
दङ ओरैनो जिरायननानै दङ।
एह न'आवनो दङ ना ओह
दङ न'वावनो।
आंहाबो दङ बिदिनो। जिरायनानैनो दङ।
दे होमबा दायो जों माबानि सायाव रायलायनोसै। बिबो गामिया गामियारिनि थानाय जानायनि सोमोन्दै रायलायसै ना?
औ औ रायलाय जायो
उम दायोथ' आरो गामियारिनि होनोबाथ'
अ
बिदिनोसै मा होनगोन सि मान बांद्रायबो स्टेेनडार्द नङा जाहैबायना
औ बांद्राय जौगानाय जाथ'वाखै नालाय औ टाउन एरियानि बायदिलाय बहाथ' जानो दा गामि ओन लि नालाय
औ
बांसिन गामियावहाय थांनानै थानायनि राहाया आबाद मावनायानोसै आरोना
उम आबादानोसै आबादजोंनो थांनानै थायो जिउ खुंनांगौ जायो आबादजोंनो
अ सोरबा फालांगि खालामग्राफ्रा एसे एनै फालांगि खालामो होनबाबो न गिदिर गिदिर फालांगि खालामनाया खम जायो आरो ने
ओं खम खमानो होनजायो माने होनबा गामियारिफ्राव बारा फैसा थाखाफोरबो गैया नालाय
औ
बाहायनो हाया बाहायनो हाया आरो बांद्राय रोखोम खालाम बाहायनायाव ओआ ग्रोननो हाया नालाय बेखायनो खमानो बेखायनो जों आबादानो जोंनि गुद
औ औ थांना थानायनि राहा होनना बुंनांसिगोन आरो
ओं गोदो निफायनो गामियारिफ्रा बेफोरबायदिनो सोलिबोबाय थानाय नालाय
हो जोंनिथिंथ' दा नैयो ओरैनोथ' माइ गायो ओमफायो थास' थाइखा इदिनो गायलाबायो आरो। दा बानलु गायना दोनदों आरो ओं दा बायदिबानो थोराव
ओमफ्राय फासखौ गायना दोनो मानसिफ्रा।
थास'खौबो दाबायदियावनो गायोमोन ने?
ओं गायो एसे सिगाङावनो गायबाय आरो ओमफ्राय सिङाव दा खोखांबाय खेबसे खेबसे इदिनो बैसागुफ्राव गायोमोन खोमा थास'खौ
औ दाबायदियावबो एसे एनै गायबायदां गायनाय गायग्राफ्रा। सोरबा एकदम गिबि गायोना?
ओं।
गिबिबो गायो गदाइबो गायो।
औ दाबायदियाव दाबायदियाव अबा अबा जायगायाव माबा बिदि गोरान खेथि मावजाया।
औ बोरै जायगाफ्रा मावजायो आरो?
ओं जोंनिया एसे गा
अ औ।
जाना हासार दंना हाफोरा?
बै
जेबो बेबायदि रासायनिक हासारफोर बाहायगोन ना बाहाया नोंसिनिथिंजाय?
रासायनिकखौ बाहायो आजिखालि रासायनिक जा बाहायाबो जाला नो
ओ बांसिन अरगेनिक हासार बिदि गोबोरखिनि हासार फेसेवनाय हासारफोर बाहायनायखौनो बारा नुनो मोनबांला नङा ना?
उमहो नुला बिदिखौ बाहायना बाहायलानो होनजायोसै
दाना माने इजियावनो जासिनो नालाय रासायनिक हासार बाहायबा
ओं थाबनो देरबोयो बेफो मैगं थाइगंफ्राबो
थाबनो मोननो हानाय जायो आरो जोङो
उम एखायनो जो
है अर्गेनिक बानायनो हायोबालाय मोजां जायो
बेखायनो दानि मानसिफ बेफोरबायदिखौ बांसिन अर्गानिक हासारजों दिहुनाय फसलफोर जायो नालाय मानसिनि देहाया सावस्रिबो थाबनो गाज्रि खालामो माने गाज्रि बेमा आजाराजों सिवा गोग्लैसोग्रा जाबायना दानि मानसिफ
औ औ जाबाय
ओरैनोथ' टाउन फोरथ' बायनानैसो जाखायो जोंनि गामिया
औ दा बिदिखायनोथ' हार एटेक् जानाय प्रेसार स क जानाय इदिफोरा मेरला जाथारबाय माने गिदिर गिद बेमारफोरबो जायो आरो हमदांनो हायै हायैनो
खोथायानो गैला आरो बेफोरबायदि बिदिया बिराद कमन जाथारो दा ओरैनो उदैयाव‌ अन्थाय
ओ ओं अबेबा बेमारा जाथावैफ्राबो जायोना दाना उन्दैफोरनावबाबो
जायो उन्दैनिफ्रायनो होनजायो जोनोमनिफ्रायनो जाबावोसो होनजायो
जायो ओं
बिमाफोरनाव मोनसे जायोना बिसोरबो ऐखायनो‌ जोनोमनि थायो ओं जोनोमनिफ्रायनो जायो
बेखायनो जोङो मोजाङै बाहायबालाय मोजां जायोमोन बिदिनो हासारफोरखौहाय ने अर्गेनिकखौनो दाना बाहायला नोबा ऐखौहाय।
बाहाय नांलाथ' आरो।
उम।
सिगांथ' सिगांथ' आरो बेफोर बायदि हासार फोर होआबाबो जायोमोन।
जायोमोन हायाबो हासार दंमोन नालाय।
औ दानिया जार आरो गामियाव थाबाबो बेफोर बायदि मैगं थाइगं फोरखौबो खायफा खायफा मावग्रा यासो मावबाय ओरैनो। माव मावानो बेबो।
औ।
खालि बायनानै जानाय माबानानै ज दा
मानसिया अलसिया जालांबाय नालाय
ओ।
गाव गाव बा ओ मावना जानो बासिगोन मालायनि सायाव फैसा गा बानो मोननायालाय बिदि साननाय थासिगोन आरो।
उम।
औ।
आरो गुबुन हारिफ्रासो बांसिन बेफोर बायदिखौ मावो बिसोरबा मारै बिदि अनगायै मा बुस्थु होबावो मुलि बायदि सिनाखौथ' गोबां होयो फिथाइ निफ्राय बिबार निफ्रायनो मुलि होयोना?
औ बिबार फ्रावबो एम्फौ जायैनि मायैनि आरो थाब थाब देरनायनि इदि
औ थाब थाब देरनायनि ओम। बेहोनो
मास मास मोनसेयाव ओं। औ। मास मोनसेयाव इदिनो देरनो गोनांगौ बहाय सप्तासे फ्रावनो देरनाय जाय जाहोयोना दाना? ओं।
उम। आरोथ' मालाबा बिजिबो थु
बेबायदिखौ जायोब्ला बा नुवाखै साननानै नायलाय मानसिया माबायदि अबस्था जागोन ने?
औ
उम मे मे मेसेंफ्रावलाय मा-मा मैगं गायो
मेसेंफ्रावथ गायनायानो जाया माने जोंथि एसे गोरान नालाय जि खरानो जायो गायनो हाग्राफ्रानो बि थैजोबबाय हाफ्रानो गोरान रानथ्रथ जाथारो
मेसेंङाव आव आरोना
उम मेसेङाव दाथ दैलांङाव बे अखा मोननायखायल थेवबाबो हायानो इसे जोंना बोरि थिसिमलै
ए
गो जौ जायो हाजो गयफ्रालाय जायो ओमफ्राय मे दै सोबाय थानांगौ आरो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
औ रानलांडो
बिदिनो जायगा लायो जायगा आलादा आलादा जायो नालाय
ओ आरो अन्थाइ बाला सेरेब दंसोयो आरो
ए नोंसिनिथिं आरो ना
औ अन्थाइ दंसोयो जोंनिथिं
ओ जोंथिंनियालाय हाया अबेबा खन्द लानानै खन्द हामा हाबो आरो अबेबा बालासिया जोंनि एरिया जोंनि जायगा गामिफोरनिया बालासिया आरो बांसिन
औ
ओम
ओरैनोथ माइ गायो अ माइ गायजोबो आरो मा मा खेथि मावबावो नोंसोरथि?
बिदिनो जिं खा फहल टमेट थास बिनदि बेफोरखौ गायो आरो फथल मेसिंफ्राव बिदिनो कबि बान्दा कबि फुल कबि फान्थाव बेलाथि फान्थाव इदिफोरखौ गायो आरो
ए
ओरैनोथ माबा ओ मुलिफोर होआबा जाखाया बे।
ओहो मुलिफोरखौथ' बाहायोआनो जोंहा नवाव बांद्राय इदि बाहायनाय जाया। गामिफोरावहाय बाहायनाय जायो आरो। सोरबा सोरबा इदिनो फालांगिनि थाखायबो मावनाय जायोना। नवाव जानो आन्थाल' मावा। बिसोर बायदिया बाहाय मुलि होयो आरो।
ओम बिसोर बिजोंनो जानांगौ जायोदा ओं। बिफोरखौनो फाननानैनो जायो।
औ बुरजा खेथि खालामनानै बुरजा ओंखारहैयाबा लस जायो नालाय एखायनो एसोर
औं उम आजिखालि माबा फ्राबो मुलि बै बेगरफ्राबो दाम जाबायना।
दाम जाबाय। बायनोनो हाला। ओं
बेखायनो बेफोरखौ जोङो थिखोफिननांगौ जायो।
औ आरो माबा मोनसे आबाद मावनानै बेबायदि मोनफिननाय लाब जानाय नङाबालाय बो माबा जाया नालाय मुलाम्फा जाया।
बोरैबा सान्नो थांबा गामियारियाव थाग्राफ्रा माने मोजांबो ओमफ्रायो खस्थ'नि थाखाय गाज्रिबो होनजायो आरो।
औ आरो बिनिफ्राय टाउनाव थाग्राफ्रासो औ टाउनाव थाग्रा फ्रासो गाज्रिसिन जाहैयो बिसोरसो मोजां मोनजा सिना जाहैयो।
जानाय लोंनायफ्रा मोजां मोनजासिनो आरो थाखा फैसा दं नालाय बिस्रा एसे मोजां जायो आरो। बायनानै जाजोबनो हायो जेबो खस्थ' मावनाङा।
ओमबाबो बिसो साख्रि मावनायावल' खस्थ' जाहैबाय।
ओं फैसा दिहुननायाव मालाय इसना इसिना बालायनि आथिं सिङाव थानानैसो देरनाय बायदि जाबावो ना?
औ औ जायोथ' आरो। जोंना आरो गामियाव थानायफ्रा गोसो बायदि गावनो मावदो गावनो जादो गावनो बाहायदो बिदि जायो आरो गावनि सायावनो सोनारनाय जायो आरो।
औ बायो होनबाथाय जिरायनानै थानो मोनलायबाय।
औ
बै साख्रि मावग्राफ्राथ' बिदि थानो मोनाना?
थानो मोना देवबार देवबारबा थानो मोनगोन आरो।
ओं अबावबा थांनां गौनो माबा मावनांगौ नो होनबानो मावनांलायबाय।
बिनिफाय मोजां दा खबर सबर
मोजाङानो
मोजांबालाय लाखिथ'नोसै ने?
औ औ